हेल औ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां।
दा आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां आं नोंथां जोंहा आ मोनसे आयदायाव सावरायनो कल खालामनाय जादों नोंथां। खोनाबायनाा नोंथां औ नोंथां आं नोंथांजों दा नैबेहाइ राव रायलायनो नागिरदों जोंनिनाखि बर हारिनि मैहुर खालामनाय
मैहुर खालामनाय सायाव ना नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा सुरु खालामदो नामा?
औ जागोन नोंथां। मैहुर खालामनाय होनना बुङोब्ला थ नोंथाङा मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां मैहुरा गोबां रोखोम रोखोमनि जानो हागौ नङा हबा नोंथां जेरै- दाउ अमा नि सायाव मैहुर खालामनाय बा हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामनाय नङाहोनबा नोंथां जेरै- हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामबाय होनना बुङोब्ला जोङो मोसा ओ मै जेरै- मै होनना बुङना नङा होमबा मै, सेसा, एन्जर बा बायदि बायदि मैहुर खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथांनाव होमबा।
नोंगौ नोंथां।
नोंथां दा जोङो आं हाग्रा ओनसोलाव मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो सानदों नोंथां। जोंनि बरफोरा मैहुरखौ बोरै खालामोमोन बेनि सायाव ओ खोनानाय बादिब्ला नोंथां जोंनि बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मै मैहुर खालामनानै जाबोनायखौ जोङो ओ नुबोबाय थादों। बा जों बिजाबफोरावबो फरायनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
नोंंगौ ।
जेब्ला जों बर'फ्रा मैहुर खालामोमोन बै समाव आरो नोंथां ।मैहुर खालामनाय समाबो मोनसे सम दङ दे नोंथां ओ मैहुरखौहाय ओ जोंनि मानसिफोराना नोंथां बांसिन बे बेबायादि दैज्लां बोथोर समाव खालामा नङा होमबा नोंथां। गायनाय फुनाय बोथोर समावसो खालामा माने जेब्ला मेसें बोथोर सफैयो नङा होमबा नोंथां? मेसें बोथोरावसो मैहुरखौ खालामनाय नुनो मोनो आरो नों दां । दा मेसें बोथ बोथोरफोराव मा जायो नोंथां, जों जेब्ला मैहुर खालामनो थाङो जों जोंनि जेरै जोंनि हाथियार होनना बुङोबा जेरै बोरला नङा होनोमबा नोंथां बोरला, थिर, बा सिखा, रुवा बा लावथि बेफोरबायदि लानानै मैहुर खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा जेब्ला जोंनि मैहुर खालामनाय समाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो नोंथां। मैहुर खालामनायनि सिगां जोङो फुजा होना थांग्रोनांगौ नङा होमब्ला नोंथां? दा जोंनि मानसिफोरा मा खालामो मोन जेब्ला मैहुर खालामोमोन ज'नो दसजन, बिस जन, थ्रिस जन, बेफोरबायदि थाङा नङा होमबा नोंथां? बे समाव जोंनाव मोनसे फुजा होग्रोनाय हुदा दंमोन आरो नोंथां ।फुजा होनायनि मिनिंगआ बेनोदि नोंथां जों हाग्रा ओनसोलाव थांगोन गोजान गोजान हाग्राफोराव जों दावबायहैनो हागौ न'ङा होमब्ला नोंथां? मोजां गाज्रि लोगो मोननो हागौ। नाथाय बेनि गेजेरावबाबो जों मोजाङै मोजाङै सफैफिननो हायो थांनानै दा बेनि थाखाय आफा अबंलावरिनि गसायनियाव मा खालामोमोन बोर बिग्रोयोमोन। नोंथां जाहाथे जेबो खैफोद आफोद दाजाथों बेनि थाखाय बेफोरबायदि फुजाखौ जों होनानै थांनायखौ जों खोनानो मोन्दों नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ नोंथां ।आरो बिनि उनाव मा खालामोमोन जेरै- बिसोरो हाग्रा गोथौ गोथौ हाग्राफोराव हाबनोसै नङा होनबा नोंथां? मैहुर खालामनोसै जेरै सारिगिदिं मोनसे अरन होनना बुङो नङा होमबा नोंथां? बै बिराद हाग्रा दंमोन नङा होनबा नोंथां हाबख'लायनो हायै।
दा बेफोर हाग्राफोराव मा होनो ओ सारोगिदिं बेंनानै सोरगिदिं बेंलायनानै नङा होमबा नोंथां गेजेर गेजेर मानि माखासे मानसि हाब हाबनानै सारिगिदिं बेंनानै मा खालामोमोन नोंथां बै मैहुरु खालामोमोन आरो। लासै लासै लासै हाग्रा गेजेर गेजेर हाबनानै गेजेर आरो लासै लासै बेफोर जुनारफोरखौ होरुनोमोन आरो हाग्रानिफ्राय नोंथां जेब्ला बे ओ ओम जेरै जेब्ला बे जुनारफोरा नङा होनबा नोंथां। जुनारफोरा हाग्रानिफ्राय बार'नो अब्ला मा खालामो मानसिफोरा बोरलाजों गावनानै थैयो आरो नोंथां। दा बिफोराव बाइसानसआव जेनबा गावनायफोराव जेब्ला मोनबायबायोब्ला नङा होमबा नोंथां नांबायबायोब्ला ब मोनसे आरो हुदा दंबावोमोन जोंनि बर'फोरनियाव। जायनि थिरा नङा होमबा नोंथा। जायनि गावनायाव बेनियाव नांदों बे जुनारनियाव नांदों अब्ला मा खालामोमोन बिथाङा फानसे बारा मोननाय बेफोरबायदि मोनसे हुदा दंमोन आरो। मानो होनबा बेफोर सिगाङावनो रायलायना थांखायो आरो नोंथां बिसोरो।
औ नोंथां।
औ नोंथां ।दा बेफोरखौ मोनसे आयेन बायदि खामना दोनखायो नालाय बिसोर। नोंगो नोंथां। दा बेफोरबायदि मोनसे जोंनियाव मोनसे हुदा दंमोन आरो मैहुर खालामनाय समाव नोंथां। दा आरो लोगोसे आङो मोनसे मैहुर खालामनायखौनो बुंबावनोसै जेनेबा जोङो एन्जरफोरखौ जों बोरै मैहुर खालामो नङा होमबा नोंथां जेरै एन्जर होनना बुङोब्ला जोङो लामा एन्जर हाबो लामा थाया होमबा नोंथां? जेरै एन्जरा माब्लाबाबो ओ आलदा आलदा लामाजों खारबाय थाया नोंथां ।एन्जरा जेरै मानसिआबो जेरै लामा बानायनालाया होमबा नोंथां दा एन्जरफ्राबो मोनसे लामा बानायना लायो बिसोर गावसोरनि थाखाय ओरै ओ जेनेबा जालायनाय नङा होमबा नोंथां दा बे लामाफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा एखेबारे माने मोनथिखाथारगौ आरो ना मा बायदि एनजरनि लामाया नङा होनबा नोंथां? दा बेफोर लामाफोराव मा खालामो ओ फलफोर सा थेयो आरो नङा होमबा? बा ख'खा होनना बुङो जों नोंथां, औवाजों बानायनाय खखा बेफोरबायदिखौ सा-साथेयो। साथेना दोननानै मा खालामनोसै नोंथां ओरै फारसेथिंनिफ्राय होबोनोसै नङा आरो नङा होमबा नोंथां? होबोयै होबोयै होबोयै होबोयै होबोनानै जुदि एन्जरफ्रा दंबाय बायोबा बे हाग्रायाव मा जानोसै लासै लासै लासै लासैनो बे खखायाव नांफैनोसै ब्रा नोंथां, दा नांफैनानै बे फोरबायदियैनो माने मैहुर खालामनाय माखासे आदब खायदाफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि बर'फोरा गोदो-गोदाय खालामबोनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो नों ओ गोबां दंबावो मैहुर खालामनाया जेनेबा नङा होमबा नोंथां? जेरै सेसा होसोनाय सेसाफोरखौ जों मारै सायो फान सायो नङा होमबा नोंथां? जेरै हरफोराव जोङो मारै सायो आरो मोनाबिलियाव जों बोरै लायो सेसा खिखौ जों बोरै सिनायो नङा होमबा नोंथां? सेसाया ओम बोरै गेलेयो बेफोरबायदिखौ जों फोरा माने एखेबारे फारगटखा आरोखि नो नङा होनबा नोंथां मिथिखा थारो। दा आङो नोंथांखौबो मैहुर खालामनायनि सायाव बर'फ्रा माबायदि मैहुर खालामोमोन नोंथांनि मोनदांथिया मा बादि बेनि सायाव फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नोंथाङा जोबोद बुंलांबाय आंनि सिगाङाव माबानि सोमोन्दै मैहुर खालाम नायनि सोमोन्दै माबे जेनाखि माबाफोरखौ जुनारफोरखौ माबायदि सिखार खालामनानै जायोमोन जोङो बा माबायदि आदब खायदाजों जोङो सिखार खालामोमोनबा मैहुर खालामोमोन नङा होमबा नोंथां? दा आंबो फंनैसो बुंसै जेरै जोंनि ओनसोलाव आरो गोदो-गोदायनिफ्राय लाना दिनैसिमाव माबायदि ओ मैहुर खालामदों आरो बेनि फारागथिया मा आथिखालनि सोलिफुमा गासिमाव बेखौ आंनो बुंनोसै‌। दा नोंगौ नोंथां सैथो जोङो ओ एम्फौ-एनला जिब जुनार जोङो दाउसिन-दाउला गोबां सिखार खालामनानै जाबोदोंमोन, नङा होनबा नोंथां? ओम आरो बेनिनो जोङो नोंथाङा एन्जरनि सोमोन्दै रायलायदोंमोन नोंगौ एन्जरखौ जोङो मोननै मोनथाम आदब खायदाजों जोङो हमनानै जानायखौ नुनो मोनो, गुबुन गुबुन बोसोराव नङा होनबा नोंथां? ओम, जेरै जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो एन्जरखौ होनानै खखा सानानै जमनानै जों बिदि हमना जानो हायो लोगोसेनो जोङो एन्जरखौ जोङो ओ अबावबा माइ दुब्लि बा अबावबा मा-मारुं माबा फोरावहाय दैनि मारुम खाथिया सेराव जोङो एनजरखौ जावनानै मोनो गुदुङाव खदाल जों नङा होनबा नोंथां? औ जावनानै जोङो माने जावनायाव एसे खस्थ'सिन मोनो मानो होनब्लाबो एन्जरा गोबां माने गोथौ गोथौ हाखराव खुरना थायोमोन, गुदुं खालामनानै जायखौ जों जावनायाव माने गोबां माने खस्थ' मोनो मेङोमोन आरो नङा होनबा नोंथां? दा बिदिनो जोङो जेलानाहि गुदुङा जोबथा हैयो अब्ला जोङो एन्जरखौ जावै जावै जावना गुदुं जोबथायोबा जों एन्जर खौ मोनहैयो आरो नोंथां। दा बेबो मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा एन्जर बासायाव जोङो एन्जरखौ हम ओ माबानाय एन्जरखौ जों मा सिखार खालामनाय। जेरै जोङो एन्जरा जेरै आं नों थां होनलांनाय बायदि बायहेरायावबो थाग्रा दं एन्जरा बासा लानानैबो थाग्रा दं आरो गुदुं सिङावबो थाग्रा दं नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारैनो।
बै समफोराव जोंनि जेनाखि आबै आबौ बा जों उन्दै उन्दै समफोराव जों गोबां नुनो मोनोमोन गामिनि सेंग्राफोरा बोरायफोरा ओ न'निफ्राय बाथुल लानानै बा सि खा लानानै बेफोरबायदि माबा मोनसे जेनाखि आगजु लानानै थाङोमोन जेरै आरो एन्जरखौ जोङो माबायदिबो हमोमोनबा माने जोङो जेब्लानाखि एन्जर बासा नुयो अबा औवा बिफांफोराव नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो
माबा मोनसे गन फिसा लानानै जोङो बेखौ गोलाव खालामनानै जोङो मानि बेखौ लासै लासै थुनानै एन्जरखौ बारनहोयो आरो नङा होनबा नोंथां जेला एन्जरा खर' थुमेनन नुजायो बा एसे ओंखारहाङो बिदिब्ला जोङो बेखौ मोजां नोजोर बोनानै जोङो बेहाय खर'आव फोनांनो नाजायो जाहाथे खनसेयावनो बियो जिउ माबायो आरोखि ना जिउ गोमायो ना बेबायदि जोङो सानो नाथाय जों जुदि बेखौ खनसेनो गोबारै गोसायै थु योबा बे एन्जरा खनसेनो खारगोन गोजानाव नङा होनबा नोंथां थिग बिदिनो गासैनिबो ओ जायनाखि गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरखौ गुबुन गुबुन आदब खायदाजों जोङो ओ माबानानै हमनानै बा सिखार खालामनानै जाग्रा जायो ओरैनोबाबो जोंहा बर' हारिया मैहुर खालामनानै जाबोग्राखा गोदो गोदायनिफ्रायनो गुबुन हारिफोरनिफ्राय जों आलादा आलादा रायजो जाबोखानाय नङा होमबा नोंथां ओरैनोबाबो जोङो जोंनि बर' माहारि ट्राइबेल हिसाबै जोङो हाग्रा बंग्रानि जिब जुनार दाउसिन दाउला एबा ओ मैगं मैला, बेन्दों बेरला, ना बेफोरखौ जोङो जाबोग्राखा नङा होमबा नोंथां जेरै जों बेफोरबायदिनो गोबां माने जिब जुनारखौ जोङो सिखार खालाम खालाम जाबोदों जेरै गोदोनि दिनाव मैफोरखौबो सिखार खालामनानै जा दोंमोन हरनि बे हर गेजेर समफोरावनो गोजौ गोजौनाखि बिफांफोराव गाखोना थानानै बोर लानानै जोङो ओ बै बायदि मैफोरखौ गावनायखौबो जों नुयोमोन लोगोसेनो हाग्रा गोथौ गिदिराव हाबनानै आ माबाफोर जेफोर लानानै होनायफोरखौ जों मैखौ होना जानायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयाव मैल' नाङा गोबां सेसा बा गोबां बायदि बायदि गिदिर गिदिर जिब फोराबो जुनारफोराबो बेयाव नांनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय आथिखालाव बेफोर खालामनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलफोराव आथिखालाव गोबां खम नुनो मोनसै आरो नोंथां नङा होमबा दा जोङो बेखायनो ओ जेनाखि दानि मुगाया रां रुफानि बादायलायनायनि मुगा बा जुग बेनि थाखाय मैहुर खालामनायाव सम होआलासिनो जोंनि आथिखालनि सुबुंफोरखौ ओ रां रुफ फा खामायनाय बा फालांगि मावनायाव गोबां नुनो मोनसै नङा होमब्ला नोंथां दा बेफोरबायदिनो माने लासै लासै जोंनि जेनाखि ओ मैहुर खालामनाय आदब खायदाजों ओ मैहुर खालामना जाबोनाय बैफोरबायदि माने माबाफोर खौ जोङो ओ मैहुर खालामनायफोरखौ जोङो नुनो मोनला आरो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जाबाय नोंथां जा एसिबां स सावरायनांगौ जों सावरायबाय जेसेबां हायो एसेबां नाथाय गोबां दंबावो गोबां जिब जुनारफोर दङ जायखौ जोङो मखजोबनो हाया नङा होनबा नोथां
थारैनो
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै औ नोंथां औ नोंथां दे नोंथां औ दे नोंथां